लौ
हेलौ
खोनादोंना
औ खोनादों आदा
आं थरानो गैयामोन ओ गोजोन मोनाबिलि थर गैयामोन आङो
औ औ औ
ओमफ्राय जाखांबाय
जाबाय
माला ओंख्रिमोन
ओंख्रिया जोंना आलु औ ओमफ्राय जोंना आलु जहल ज ओमफ्राय नाफाजि
अ
औ
आंनिया माबासोमोनलै बल सोमोन अमा बेदस जों बेनिफ्राय गाजर आलु बिलाहि बेनिफ्राय लेस रि
औ
फुरा मिक्स रुनाय औ रुमाव फैबाय आं।
औ मा ओंख्रि मा ओंख्रि
बेखौ मा होनना बुंलाय बेखौ लाब्रा बा मा होनना बुङो लाब्रा होनना बुंसिगोन दा ला ब्रा होननानै बुंनांसिगोन ओमफ्राय नोंसिना मा होनो
जोंना आलु जहल ना
ना हाजि।
औ।
उम नोंसोरनिथिं मोनसाबो नामालै नाखो गोजौहा
उम मोनो। दायो दैज्लांआव मोनग्रा नाया बेलेग ओमफ्राय मेसेंआव मोनग्रा नाया बेलेग आरो।
उम। दैआथ गोदोर जायाखै दां?
औ।
ओ हेल'
दैआ गोदोर जायाखै दां?
दैआथ दायो अखा हाबाय थानायनि थाखाय देरदों गिदिरानो जा
नोंसोरनिथिं हाजो खाथिखाय एसे थाब थाब गानो रोङा नामालै अखाया न थाब थाब हायो दां।
औ माने बे हायेनाव अखाया गैयाबाबो हाजोआव माने हाबाय थायो आरोना। सम सम हाबाय थायो जोमै खोबनाय बेफोरखौ नुहुरो अखा हानायफोरखौ सिनायहरो माने
अ दैबानाथ जाखाया।
बोथोरनि माने थि गैया आरो ना अखाया हागारबाय थायो सम सम।
अ दैबानाथ‌ जाखाया नोंसोरनिथिं
दैया देरो ओमफ्राय दैया लोमा आरोना। एसे खुरखाला जायो माने गाहायथिं सिउ सिउ बोहैलाङो नालाय जोंना गोजौ जायगा नालाय हाया।
अ।
दैबाना जाया आरो।
उम बै नोंसोरनिथिं फुरा सिदा जे मोनसे माबा दङमोन ना रिजर्ट दङमोन ना रिजर्टथ होनना बुंला बेखौ पार्कसो ना मा होनो। बे खियाजुलि फुरा। अजहा। बे दै दोङो नामा। मोनसे दैसा।
औ।
बे दैसा उम मबे मोनसेथिं बोहैलाङो बेलाय।
रौता दै रौतानिफ्रायनो जालाङो
ओ गोदोर जायो नामा बेयो।
खेबसे खेबसे थांदोंमोन ना जोङो ओमफ्राय दैखौ गल ल नुनायमोन आरो। देरोदां होनना सानदों आरो।
देरो देरनायाथ।
औ बेयो माबानिसो अरुणाचलनिसो।
औ अरुणचलनिफ्राय जों जों फैयो।
मा?
अरनासलनिफ्रायथ' एसे ओंखारथारोमोन एसे
औ ओमफ्राय बे बे पाहारा अरुणचलनिसो गोलैय न?
औ बे हाजोआव
उम
माखासे हाजोआबो आसामावनो गैलोयो औ माखासे हाजोआबो आसामावनो
ओमफ्राय बिथिंथ' फुरा फाहारगोन जादों बिथिं हायानोथ' गैया।
दोथ' गोजौआवथ' माने हाजोआवनो अब्लाबो माखासे जायगायाव प्लेनबो दं आरो ना।
ओमफ्राय
बिदिनो दुइस' बिघा तिनस' बि बिगासे जानाय माने प्लेन समान हाबो दं आरो
उम ओफ्राय मानसिफोरबो थायो आरोना बेयावनो
थाया
उम जायगायालाय मोजांलै थांनो।
मोजां मोनो बोथोरफोरा बांद्राय गरम जाया आरो ना बिफां लाइफां दंफां लाइफां थानायखाय मिथिंगाया माने मोजां आबहावाया मोजां आरो माने मा होनो गुबुंनाय गैया आरो जोंनिया।
उम
गोथार बार मोनो आरो ना। गो गोथार अक्सिजेनखो मोनो। औ
थिं बारलांजोबबोला बिथिं हा
ए दा नोंथ' जोंनिथिं फैबाय नोंखौ नुखायो दा जों बिफां लाइफां। साहा बागान कम्पानि ओ बेफोरनि थाखायनो माने जोंनियाव माने हा बार फैबाबो हादैफोरा बुखारलाबायनानै माने गुबुंलाबाया आरो ना
औ औ
ओम थिगानो जायगाखौ थांनानै गाहामखौनो मोनबाय मोननायालाय। पुरा नेसारेल आरोना
औ
बेरायनो मोजां नाङो।
औ
बिथिं बे फुरा बे रिजर्टनि साहा गालै थांबाय थाब्ला बिथिंथ' लामा मोनलांला बारि माबासो जाहैबाय बेयो हाग्राबारि।
औ नामाथ' दा ओरैनो मानसि-मानसि नुजायो आरो ओरैनो। बे दैसा हाजो। बारखोला बारखोलि मानसिया थां थांनो हानायनि खाबु दङ आरो।
मान-मा होनदों।
ओ अरुणाचलनि मानसि
औ आतसा थिगानो मालाबाबो खेबसे बेरायहैबावनांगोन र'।
बै
नोंसिनियाबो बिथिंनो जायो नामा।
औ जोंनाबो एसे खाथियानो। जों माने ओनसोलनि नालाय।
गामियालसो बेलेग।
औ जों आनसोलनि नालाय। जोङो मोनथि हाबजोबो आरो गासिदोबो बेरायनाय जायो।
उम उम उम। इथिंथ नों बिसोरो बारलांजोब्बाय दां।
बांद्राय गोथौसिम हाबाखै जोङो बेरायनो मालाबा मालाबा थांङो। हानाय जादो ना जायाखै?
मैगं थाइगंनि बेलायावहा बिसोरनियावहा बांसिनै मा मैगंफोरखौ मोनसिननाय जायो?
हाग्रा बंग्रानि मैगं थाइगं हाग्रा बंग्रानि मैगं थाइगं। हाग्रा बंग्रानि मैगंफोरखौथ' जोङो मोनो हाग्रानि थ्ला' थासौ थाय आरो बिदिनो खानाय
ओम।
गंग्ला मेववाय हाजोनि। माने लाबोनानै। जानाय जायो आरो ना आरो बेन्दोंबो बेन्दोंब्ला जागना थाइगं आरो समथाइ बेबादि थाइगिर। मान औ थाइगिर आरो बिदिनो आरो जाग्रा फ हाग्रानि थायो। बेफोरबायदि बायदि मोनो आरो ना औ आरो मोनसे औ।
अ
आरो मोनसे गोखै जाद दंना बे मुलिबो जायो। थायखा होननाय दंना।
थायखा थायखा थायखा औ थाइखा थाइखा फिथाइ औ जोंनावनो दं।
बेफोरखौ मोनो आरो। जोंनि हा हाजो सेर हाग्रा
थिगानो गोथां मैगं-थाइगं थाइगं जानो हानाया
मोजां नाङो गरम बोथोराव एसे बेरायब्ला बे सिङाव मान ओ बेसेसो गरम होआ मानो गोसोबानो थायो
उम थिगानो ओमफ्राय आलु आररिफोरबोथ' मोनफायो आं रंहानिफ्राय
आलु
उम
आलुआ बे दा दैज्लां आव आलु गोरलै मोनगोन अरनाचल मानसि आलुबोदां दा औ आरो गोदिर गोदिर टाउनफ्राव फानो थायो आरोना बांसिन जोंजों मोननो थांनो नागिरा दा मोनबाबो बिथिं बारलांनानै उल्था गिदिंबोफिनबासो मोनो आरोना
उम
औ मालाबा लोगोब फ्रा फैबा मोना आरो ना
उम उम उम उम
दै
उम थिगानो
दे होमबालाय जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बिसियावनो दोनथसै खोमा न औ